औ नोंथां मानि सायाव रायलायनो जोंङो?
औ नोंथां जोंङो जे बर'नि दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो।
बिदिब्ला नोंथांआनो फोरमायग्रोदो नामा बर'नि जायखिजया उम मोनसे एसे दोरोंङारि ओंख्रिनि सायाव
औ जागोन दे नोंथां दोरोंङारि ओंख्रि होनोबाथ' जोंहा गोबां दं नोंथां जोङो, बुंबाबो बुंख'नो हाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय माखासे ओंख्रि दङ, अब्लाबो आङो बर'नि, ओ दि बर'निल' होनना सिनाय जानाय बा जि आइ टेग मोननाय मोननैसो ओंख्रिफोरनि बागै नोंथांनो फोरमायलांसै आरो बेखौ माबोरै बानायनाय जायो। बेफोरनि बागै जेरै जोंहा बुंनो हायो जों नाफामखौ बोरै बानायो। अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो नारजि ओंख्रिखौ बोरै सङो बेफोरखौ, खौ आं इसे इसे फोरमायलांसै आरो ओरैनो ससे समनि गेजेरावनो, गिबियाव आङो अनला ओंख्रिखौ बोरै सङोै बेखौ फोरमायग्रोनोसै नोंथां, अनलाजों औवा मेवाइ बेखौ आं फोरमायनोसै, गिबियाव जोङो अनलाजों औवा मेवाइखौ संनो, थाखाय जोङो गिबियाव अन देनानै लागोन, होनांगौ अनखौ नोंथां ओरैबादि अनखौ लानांगोन ओ जे जे बेयो माइब्रानि जानो मोननाय नङा, माइब्रा माइरंआ ओ अनला ओंख्रि जाजाया आरो मानोना, बे माइब्रा माइरंआ जोबोद आथा जायो। बेखौ सङोब्ला नोंना, सारायानो सिथाब जोबगोनसो आरो बेखायनो माइब्रा माइरंखौ अनला संजाया आरो माइब्रानि अनगायै जों गुबुन लानो हायो जोङो माथ माथानि माथा माइरंखौ लानो हायो बेफोर मोजां जायो आरो बा गुबुन माइरंफोरबाबो, बिदिनो जोङो बेखौ वालफोराव देनानै मोजाङै लानांगोन, गुन्दै जाजासिम बेनिफ्राय बे खौ देग्लिखांनानै नोंथाङा बेखौ मोनसे ओ दोनग्रा, उम बेसादाव दोननो नांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा औवा मेवाइजों संगोन नालाय नोंथाङा गिबियाव औवा मेवाइखौ, ओ दाननानै लाना फैदो नोंथाङा खाथियाव दंब्ला न'नि बिनिफ्राय बिनि बिगुरखौ मोजाङै, खुदो आरो औवा मेवाइनि बेनिफ्राय खुखांनायनि उनाव बेखौ नोंथाङा सिथा सिथा गोबा गोबायै हानो नांगोन आरो जाथावनाय महराव, बा थाब मोननायनि बेनिफ्राय बिदि हाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ओ मोजाङै सुनानै लादो सुनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ, आ जि अनलाजों संगोन नालाय गिबियाव नोंथाङा दैखौ मोजाङै ग्लब ग्लब फुदुंनो नांगोन, बेनिफ्राय दै बे ग्लब ग्लब गुदुं गोदौनाय दैयाव नोंथाङा, ओ जि अन बेखौ अनखौ फ्रि फ्रि होनो नांगोन आरो जाहाथे मोजाङै दैजों गलिफायो। खेबसेनो सल'खबोब्ला जोंहा बे अना बा अननि गुन्दैया गथा गथा जानानै थायो आरो बेयो मोजाङै दैजों गलायजाया बेखायनो जोङो फ्रि फ्रि होनांगौ आरो बिनिफ्राय बिदि होखांनायनि उनाव मोजाङै गोदौ ब्लाथाय नोंथाङा बेयाव संख्रिफोर होदो फानलुफोर होदो ओ बेनिफ्राय ओरैनो मस्ला मस्लिबाबो होजायो। बिदि होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव जि ओ औवा मेवाइ हानानै लादोंमोन बे औवा मेवाइखौ नोंथाङा, बे अनला गोदौनायाव होनानै होदो आरो बिदिनो होखांनायनि उनाव नैजिबा मिनिटसो मोजाङै गोदौहोदो आरो गोदौहोखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोदोम होनो थाखाय जोङो दुन्दिया बा गंगार दुन्दियाफोर बाहायनो हायो मोदोम होनोनो थाखाय बिदिनो मोनां मोनाङाव दुन्दिया बा गंगार दुन्दियाखौ आरामै होना होदो आरो बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ गुसु जायोब्ला आरामै जानो हासिगोन आरो बेनिफ्राय जोङो अनलाखौ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो जेरै जोङो अनलाखौ खारै होनानैबो जानो हायो खारै होआलासिनोबो जानो हायो जे जोङो अनला मेवाइ बेखौ जोङो खारै होनानै बांसिनैनो जायो बिनिफ्राय जोङो थाइगिरफोरजों अनलाखौ जायो थाइगिरजों जायोब्ला जोंहा खारदैनि गोनांथि जाया बेदरफोरजों जायो बेयावबो जोंहा एखनब्ला खारदै होयो एखनब्ला खारदै होआ थाइगिरजों जि अनला बियो जोबोद गोथाव जायो आरो थाइगिर अनला ना बेयो जोबोद गोथाव गोथाव जायो बेयाव खारैबो होलायनाङा जोबोद गोथाव जायो आरो बिदिनो जोङो गोदोनिफ्रायनो बैफोर जि ओंख्रिफोर बेफोरखौ जोङो आबै आबबौमोननि समनिफ्रायनो जाबोगासिनो नो दं आरो आरो दिनैसिमबो जोङो जालांबाय थागोन आरो बेफोर ओंख्रिखौ आरो जि अनला ओंख्रि बियो जोंहा जि आइ टेकबो मोननो हाबाय माने बे अनला ओंख्रिया खालि बर'निल' बा बर'जों सोरजि जानाय ओंख्रि होननानै सिनायथि मोनबाय आरो बुहुमावनो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिजों गुबुन ओंख्रिफोरबो दंफायो जाय जि आइटेक मोननो हादों बा बर'जों सोरजिजानाय ओंख्रि होननानै सिनायथि मोननो हादों बैफोर ओंख्रिफोरखौ आङो नोंथांजों उननि समफोराव स सम मोनोब्ला फोरमायलांसिगोन आरो नोंथां ओरैनोथ' बुंनो हायो थाङोब्ला जोंहा दोरोङारि ओंख्रिफोरा बुं स'नो हाया गोबां दङ अब्लाबो आं नोंथांनो दि दिनै बे अनला ओंख्रिनि बागैनो एसे फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां नोंथाङाबो ओरैनो मायबाफोर ओंख्रिफोर नि बागै एसे फोरमायनो सानदोंब्ला फोरमायनो हागोन नोंथां
नोंथां जेरै नोंथाङा जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला बेनि सोमोन्दै फोरमायथिना होबाय थिग बेबायदिनो जोंनाथ' गोबां बर'नि दोरोङारि ओंख्रि दं जाय ओंख्रिखौ जोंहा गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि बा आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो संनानै जाबोदोंबा दासिमबो जोंहा जाबोगासिनो दं आरोा नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंहा आंोनानै थांनो जोंनि द' बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जे नारजि बेनि सायाव नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो ना नोंथां बे नारजि ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनोब्लाथाय जोंहा गिबियावनो जोंङनो नारजि बिलाइ नांग्रोगोन जायखौ जोङो फाथो बिलाइबो बुङो आरोना फाथोनि बिलाइया जोंहा नारजि जाहैयो आरो जोंहा गिबियाव मा फाथोखौ आबाद मावग्रोनो नांगोन आरोोना नोंथां फाथोखौ आबाद मावखांनायनि उनावहाय जोंहा फाथोआ जेब्ला गोजौ गेदेर जायो देरो अब्ला
बेखौ दानफायनानैहाय जोङो बिनि बिलाइखौ एसे फोराननायावनो बानाय बिनि बिलाइआ हारसिंनो गाव हारसिंनो गालाङो आरो नोंथांा बे गानायखौ जोङो प्लास्टिक ाव जमा खालामनो नांगौ आरो जेरा सान्दुंफोराव लाङोब्ला ओमफफ्राय गाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बिनि बेखौ आलादा खालाम लागोन मफ्राय बिनि बिलाइ बिलाइखौ आलादा खालामगोन मफ्राय बिलाइखौ जो मै सेम सेमहाय फोरानगोन आरो नोंथांा बिब्दि फोरानखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामबावगोन बेखौहाय प्लास्टिकफोराव बोनथुमना दोननानै बा बस्थायाव मोनथुमनानै दोननानै जोङो ओंख संग्र इस जेरावहाय जोङो बनजों ओंखाम संनाय जायो जेराव थुङाया नांबथाय' मोजाङै थाबाय थायो आरो बेनि थाखाय जोङो ओंखाम संग्रा इसंनि उखुम मुदैहााय बेखौ खाबदावनानै दोनो जेब्ला जानो लागा जायो अब्ला जों बेखौ हाननानैहाय बेखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां दैयाव मानो सोमो होनना बुङोब्ला जोंहा नारजि जिनि जि बिलाइ बियो गोरान जायो गोरान जानायनि जाउनाव बेखौ एसे दां दांलाबायबाथाय एसे गोरायै दाङोब्ला बियो मान गेब्लेलांनो बा बायकस्रुलांनो हमो आरो बेनि थाखाय जोङो बि बेखौ गिबियावनो दैयाव सोमब्रोयो दैयाव सोमखांनानै जों मा खालामो बे नारजि बिलाइयाव थानाय माखासे रोदाफोरखौ जोङो बा बिलाइनि देन्थाफोरखौ जोङो बासिनानै गारो आरो गाज्रि मुवाफोरखौ जों बासिनानै गारो बिथिं खारखांनायनि उनावहाय जोङो जे नारजि बिलाइ बे बिलाइखौ जोङो मोजाङै दैयाव जाहाथे मैला खारजासिम बेखौ खनले खनले सुबाय थायो आरोना नोंथां जेब्ला मैलाया खारबाय अब्ला जोंहा बेनि सुनाया जाबाय बेनिफ्राय जोङो बेखौ संनो थाखाय मा खालामो जोंहा बेखौ बायदिसिना माबा ों जानो हायो जोङो गुबैयै जों अमा बेदरजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनियाव जोंनि दोरोङारि होनोब्लाथाय ओमफ्राय जोंहा बेखौ एसे दै फुदुंना लागोन हाय दै फुनानै ल जे दै गुुं जायो अ बिइ सना दोननायखौ जोङो होनो नांगौ आरो बिदिनो दसे सम जों गोदौ होनांगौ ओमफफ्राय गोदौबाय थायोब्ला जोंहा मा जों संख्रि एसे हरनांगौ आरो बा संख्रिखौ नांज नांनाय रोखोमनि हर हनांगौ बिदि हरखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ गुरै खालामनो थाखाय जों बेयाव खारै गारसननांगौ बे खारैयानो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जाय जि आइटेकबो मोननो हादों आरो बिदि खारै गैयाब्ला नोंथांनियाव नोंथाङा खारैनि जायगायाव सदाबो बाहायनो हागोन नाथाय जोंनि बर'नि दोरोङारि बि होनोब्लाथाय जों खारै बाहायोब्ला मोजां जायो आरो ओमफ्रायहाय बिदि खारै बाहायखांनायनि उनावहाय दान्दिसे सम बेखौ गोदौनो होनांगौ जेब्ला गोदौनानै एसे गुरै जायो अब्लाथाय जों बेनि बिलाइफोरखौ गेब्लेहोनो थाखाय जोङो सागं होननानै बा फाख्रा मारिनाय जायो आरोोना नोंथांा फाख्रा मारनानै बेखौ गेब्लेजोबोब्ला दान्दिसे सम बेखौ खोबनानै दोननांगौ आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा बेयाव नांनाय मुवा बुस्थु मस्ला मस्लिखौ होफानो हायो ओमफ्रायहाय जोंनो मा खालामनांगौ बेखौ अमाो जायोबा जोंनो गिबियावनो मा खालामनांगौ ाखौ हाथाय बाजार बायनानै लाबोनांगौ जोंहा अमाखौ एसे मेजम फ लानांगौ आरो नोंथां जाहाथे जानायाव एसे मिलौनाय मोनो बेनि थाखाय जों अमा मेजेम गोनांखौ बासिनांगौ ओमफ्राय अमाखौ एसे एवफ्रामनानै लानांगौ जोंहा एवफ्रामना लाखांनानैहाय मोजाङै ुना लानानै जोङो बेहाय जि नारजि संनाय बेयाव जोङो होसननो नांगौ आरो फारसंखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो खोबलाय आरो गेजेर गेजेर खुस्लिजों एरलाय बिदिखौ खालामबाय थानो नांगौ खालामखांनायनि उनावहाय जों मा नैजिबा थामजि मिनिटसो जों बेखौ गोदौ होबाय थानांगौ आरो खोबलाय बोखारलाय खालामबाय थानांगौ एरलाय माबालाय खालामबाय थानांगौ बेनि उनावनो जोंहा दोरोङारि नारजिखौ जानो हानाय जासिगोन बा मोनजायो आरो जोंहा बे दोरोङारि नारजि ओंख्रिजों मोनसे बर' समाजाव फोथायनाय दं जे न'खराव सोरबा सुबुं थैयोब्ला बा जोंनि समाजाव सोरारिबा सुबुं थैयोब्ला बेखौ सावनो लांनाय बा फबनो लांनाय समाव फबखांना सावखांनानै जोङो दैसा लङा दा दैमाफोरा दुगैखांनानै फैनायनि उनावहाय जोङो नार्जि अरगारबोनांगौ जाहैबाय बे नारजि अरगारनायजों जोंहा मा फोथायनाय दं जे बै थैनाय सुबुंजों जोंहा सुबुं समाजा जेबो सोमोन्दो गैला बा सोमोन्दो गारबाय होन्ना जोंहा फोथायनाय दं आरो थिग बेबायदिनो बे थैनाय सुबुंनि मराकास बा सारादु खुंनायावबो जोङो बे नारजि ओंख्रिखौ आं बुंनाय ज जेरैहाय सङो बेबायदि फोरमायनाय मथेैनो संनानैहाय नारजि जाहोनाय जायोबा रायजोफोरा नार्जि जाहाय जायो बेजोंबो जोंहा बे सुबुंजों सोमोन्दो गैला होनना बेखौनो फोरमायथिनाय जायो आरोना नोंथां आरो जोंनि बर' समाजाव मोनसे गोख्रों फोथायनाय दं जे मोनसे जोंहा आलासि बायदिसिना फैयोब्ला ग्रिखौ संना जाहोनो नाङा जाहैबाय जुदि नोंसोरनियाव सोरबा गुबुन बा नोंसासो आलासि दं बा आलासि फैदों अब्ला नोंथाङा बेसोर सुबुंफोरनो नारजि संनानै जाहोनो नाङानो बेजों जोंहा मा फोथायनाय दं जे जोङो बे नार्जि संना जाहैयोब्ला बे फैनाय आला थिजो जोंना सोमोन्दो गारलायबाय बा बेजों जेबो सोमोन्दो गैला होनना बिदि फोथायलायनाय दं आरो बे फोथाय नायनाया जोंनियाव गोदो गोदाय आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो दासिमबो सोलिबोगासिनो दं आरो नोंथां। ओ थिग बेबायदिनो नोंथां जोंनि बे बर'नि दोरोङारि नारजि ओंख्रि संनाय आरो नारजि ख्रिनि सायाव फोथायलायनाय बेखौ नोंथांनो फोरमायथिनाया एसेनोसै जोंहा समाबो जाबाय नोंथां।
जाबाय नोंथां। औ नोंथां दे औ दे अब्ला नोंथां दे गोजोननाय थाबाय ‌। था दे दे।